न ।
अ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नै दासो खोनाबाय। औ औ औ दा नोंथाङा मा खालगासिनो दङ।
दंङ नोंथां बिदिनो ओरैनो दङ नै।
औ अ फुंनि जामुं जानायफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां?
जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां।
आदसा औ दालाय माथो खालायगासिनो दं नोंथाङा?
दंङ बिदिनो जिरायनानै नोंथां।
बोथोर फ्रालाय बोरै सवलिदों?
बोथोराथ' मा बुंनो नोंथां बिराद सान्दुं गोसा जोंनिथिं हाय।
अ बेबायदिसो होमबा ना।
औ औ ओमफ्राय नोंलाय मा खालामगासिनो दालाय?
दंथ'यों नोंथां जिरायनानैंनो नै। ओमफ्राय दा नोंथां जोङो माने नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला आं नोंथां जों माने मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ औ।
हागोन होमबा ना। दा बिदिब्ला जोंहा जोंनि। मेन आयदायानो जाहैबाय। जोंनि समाजाव जे गोदोनि समाजाव जोंहा इन्टारनेट गैयामोन जायनि जाउनाव जों माबायदि? माने सोलियोमोन ईन्टारनेट गैयैनि समाव आरो दा। जोंहा जोंनि गोनोखोआरि जुगाव जोंहा इन्टारनेटनि मुगा जाजोब्बाय गासिबो दा। ईन्टारनेट नि मुगायाव माबायदि सलिनायखौ नुयो आरो बे ईन्टारनेटा माने जोंखौ माबायदि मदद होयो। बा बिदिनो माखासे मोजां गाज्रि बेफोरनि सायाव नोंथाङा मोन्दांथि बायदि फोरमायना होनो हागोन ना? औ दे बिदिब्ला फोरमायना होनाय।
जोंहाथ' ईन्टारनेट बुङोब्ला ईन्टारनेटनि जोहैनो माने आथिखाल मुगाया माने। गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोनबाय खोनादोंना नोंथां? अ आथिखाल मुगायाव जोंहा गासिबो। खामानिखौनो ईन्टारनेटनि हेफाजाबै। जों मावनायखौ नुबोदों जेरै बुंनो थाङोब्ला स्कुल कलेज बेंक। जायखिजाया माने सरकारि मावख'आनो जा बैफोराव माने। ईन्टारनेटनि हेफाजाबै जों खामानि मावनायखौ नुबोदों आरो। नाथाय जोंहा गोदोनि समावहाय ईन्टारनेट गैयामोन जायनि जाहोनावहाय। गोदोहाय मा होनो माखासे गोबां खामानि यानो माने गोख्रै जानो हायामोन आरो मा होनो माखासे खामानिफोरखौहाय मास मोनफा एबा सप्ताहा गाहाम लायोमोन आरो मावनो थाखाय नाथाय मा होनो इन्टारनेटा जौगाबोनाय लोगो लोगो जोङो मा खामानिखौबो गोख्रै जानो मोनबाय जानायखौ नुनो मोनबाय आरो हादरफ्राबो गोबां थाब जौगासारनायखौ नुनो मोनबाय आरो
नंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों?
आरो इन्टारनेटा माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा गंसे नखर बायदिस बानायनो हमबाय आरो माने गोजान गोजानबाबो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटनि हेफाजाबैनो जों जेन'बा न'खरनि सासे सुबुङा बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव थायोब्ला बखौ मा होनो गोरलैयैनो खौरां लाहरनो एबा हरनो थाखाय माने एन्टारगेटनि हेफाजाबै जोङो लाहरनो हायो आरो आरो जोंहा बेनि अनगायैबो मा होनो बुहुमनि दाब दाब जायगाफोरनि माखासे खौरांफोर आरो बैफोर जायगाफोरनि समायना रमायना नुथायफोरखौ जों मा न'आवनो थानानै इन्टारनेटनि हेफाजाबजों मबाइल फनावहाय जोङो गोसो बायदियै माने नायनो हानायखौ नुनो मोनबाय आरो आरो जोंहा मा फरायसाफोराबो माने बिजाब लायालासिनो आखाइयाव मा होनो मबाइल फन लानानै इन्टारनेट हेफाजाबै गावनि गोसोनि सफोरखौहाय गोसो बायदियै सोंनानै बैफोरनि फिननायफोरखौ मोननो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाथाय जोंहा मा गोदोनि समावहाय बैफोर गैयामोन आरो जायनि जाहोनावहाय गोदोनि सुबुंफोरा गोग्लैसोनायमोन आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो बिसोरो माने गोदोनि सुबुंफोरा माने जौगासारनो हायाखैमोन आरो
औ औ
नाथाय जों आथिखाल मुगायाव नुबा इन्टारनेट जौगानायजों लोगोसे सुबुं माहारियाबो गोबां समान समान जौगाफानायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे मा होनो गुबुन हादरफोरनि
नुनानै जोंनि हादरनि सुबुंफोराबो माने खोनायाखै
एसे एसे प्रब्लेम जाहांदोंमोन दा खोनाफिनबाय
अ माने गुबुन हादर हादरनि थासारिफोरखौ माने इन्टारनेटनि गेजेरजों नायनानै माने बै हादरफोरनि मा होनो माखासे जौगाथायाइफोरखौ इन्टारनेटनि हेफाजाबजों नुनानै माने जोंनि सुबुं माहारियाबो सोलोंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां औ औ औ खोनादों नोंथां
बेबायदिनो माने सुबुं माहारिया इन्टारनेटनि हेफाजाबजों जों माने गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोन दों आरो जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने आथिखाल मुगायाव बयबो सुबुङानो मिथिखागौ आरो नुबाय थाबाय माने गोरलैयै रां खामायनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानो माबोरैहाय होनोब्ला माखासे एपफोर जेरै फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम बायदिफोरनि गेजेरजोंहाय बैफोरावहाय मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने खोनादोंना नोंथां? गावनि मा होनो इसिङारि बिखौहाय बैफोराव माने देखायनानै एबा श' खालामनानै माने गावखौहाय फेमास खालामनायजों लोगोसे माने गोबां रां आरजिनायखौ जों माने आथिखाल मुगायाव नुनो मोनदों आरो। सुबुं माहारिया बुंनो थाङोब्ला जोङो मा आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि सायावहाय सोनारनानै जिउ खुंनायखौबो गोबांखौनो नुनो मोन्दों आरो खोनादोंना नोंथां?
ओम।
खोनादों?
औ खोनादों।
आरो मा थाला फै फैसाफोर माखासे एपफोरनि गेजेरजों बबेबा दाबसे गोजान जायगायावहाय थाखा फैसा हरनो नंबाबो माने गोरलै हरनो हानायखौ जों नुनो मोनबोबाय आरो। खोनादोंना नोंथां नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा इन्टारनेटनि सोमोन्दै। औ।
एह औ
औ औ।
दानि बावैसो नोंथाङा इनतारनेटनि बागै बुंलांखा बिदिनो आंहा गोदोनि समाव बायदि माने खामानिफोरा एसे ख आरो दानि जोंहा जि मुगा माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा गासैबो माने म
औ-औ-औ।
थायानो होन फरायसालियाव सोलों गासैबो माने बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा दानि बे जि मुगा बे मुगायाव